औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
थां।
औ खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि
नोंथांनिसिमबो गोजान नों नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिग हरनाय थाबाय।
नोंथाङा माबोरै दङ दालाय नोंथांनि खबरा?
दायोथ' खबरा मोजाङानो।
अ आं आंनियाबो अबंलावरिनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङा उम नो नोंथाआ खालामदों दालाय?
दायोथ' आङो आलासिफोर बिराद बुरजा फैनायखाय बिसोरनो थाखाय अनला ओंख्रि संगासिनो दङ।
अ बिदिबलाथ जोबोद मोजां खोथा नोंथां अनलायाथ जोंनि बर समाजजों सोमोन्दो थानाय मोनसे ओंख्रि नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
माने आंबो बिखौनो जोबोद जानो मोजां मोनो नाथाय मा होनो संनानै जानो रोंङा बिनि थाखायनो नोंथाङा आंनो एसे सुंदयै खिन्थाहरनो हागोन नामा बोरैजाय माबायो अनलाखौं संङो नोंथां?
हागोन हागोन मानो हाया जानो।
दे दिनैब्ला एसे फोरमायनायसै औ नोंथां।
ओ अनलाया जेनेबा अन अनदलायाथ जोंनि बर'नि मोनसे दोरोंङारि जाग्रा ओंख्रि।
औ औ नोंथां।
जायखौ गुबैयै माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो। ओ अनला अनला ओंख्रियाव अन गुन्दै गैयाब्ला अब्ला अनला ओंख्रि जाया होननानै बेजों लोगोसे माने खारदैखौबो गोनांथार होननानै बिफाव लायो अनला ओंख्रियाव खारदैया।
औ, औ नोंथां औ खोनागासिनो। नोंथां
संनो थाखाय जों गिबियाव माइरंखौ सुनानै एबा सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो बेनि उनाव उवालाव देनानैहाय देयोमोन गोदोनि दिनावथ उवालावनो देयोमोन।
औ औ औ।
आथिखालाव उवालनि जायगायाव ग्रेन्डार बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बेजोंनो माइरंखौ उनना लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव अनलाखौ जों बेसरजों संङोब्ला गिबियावनो बेदर बेदरखौहाय सुनानै मोजां मोजांङै एवनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ औ औ नोंथां।
बिनि उनाव नांगौ जखानि मस्ला संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बायदि खौ नांगौ बिबांनि होनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो। बिनिफ्राय दै होनानै गोदौबाय थायोब्ला अनखौ बे उनना लानाय अनखौ खौहाय हरनाय जायो आरो ओ होखांनानै बेखौ मोजाङैनो एरबाय थानांगौ। बेनि उनाव ओंख्रिखौ जेनेबा बेखौहाय जोङो खारदैखौबो नांगौ जखानि होसननानै लानांगौ आरो गोदौफुबाय थानायाव बेनिफ्राय औ औ औवा मेवाइ, मोदुमफुल बिबार, बे खुन्थाइ, सेवालि बिबार, जेनेबा आथिखालावथ' बेलाथिजोंबो जानाय खौ नुनो मोनो। थास' बिबारखौ फोरजोंहाय जानाय खौ नुनो मोनो आरो आं। ओ बिदिनो बायदि बायदि बिदि मैगं, बिबार, बिलाइफोरजों अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो।
औ गावनि गोसो बायदि होफादेरनानै जानो हायो नंगौना नोंथां? आरो आं मोनसे खोनाबावदों बर'नि सुनियावबो अनला जायो होननानै। नोंथाङा बेखौबो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां?
औ औ जागोन जागोन। दे माने हाथासुनियाबोथ' मोनसे बर'नि दोरोङारि हाथासुनि जेनेबा हाबायाव अनदला ओंख्रिया गोनांथार आरोना। अनला ओंख्रि गैया ब्ला हाथासुनि हाबाया जाया।
औ औ।
बे बे हाबायाव हिनजाव गोदाना अनखौ देनानैहाय अनला ओंख्रि सङो आरो ना। आरो ओंखामबो सङो बे बे बि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ हाय हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो गिबि खुरनानै होग्रोयो आरो गासै गासैबो रायजो आरो रायजो राजाखौ जाहोनायनि गां बियो गावनि औ औ हौवा गोदाननो गिबियैनो फार्स्टआवनो खुरनानै जाहोग्रोयो।
औ बेनि उनाव
बेनि उनावहाय जेनेबा गामिनि रायजो राजाफोर बिसोरो ज ज जिरायनानै थायोना ओ बिसो सोरनो बेसोरनोबो जाहोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बुंनाय आरो बुंनाय बायदिब्लाथ बे हाथासे ओंखाम ओं ख्रिखौनो सा सारियाव जिरायनाय गासैनोबो जेनेबा साबेसे गामिनिफ्राय फैदों उन्दै गथ'फोर बा गि दिर बोराय बुरि गासैनोबो इसे इसेयैब्लाबो ओ। बयनोबो ओ हायनानैहाय खुरनानै होयो आरो। हिनजाव गोदानानो बयनोबो खुरनानै होयो औ ओ रायजोनो जा जाहोयो। औ एसेब्लाबो आरो बे हाथायावहाय खुरनानै दोननाया बे हाथासेजोंनो माने गासैनोबो साबैसे फैदों आरोना जेनेबा बे हाथासेयाव बेसे गोबां बुरजा ओंख्रि दङ बेखौहाय आग्लाय आग्लाय आग्लाय होनो नांगौ होननानै बुङो आरो ना।
औ आबै आबौनि राव नामा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ आबै आबौनि रावानो। जेनेबा आग्लाय होनानैहाय आबै आबौआनो बुंबोनाय आरो ना गोदोनिफ्राय जेखि ओ बे ओंख्रिखौ जुदि आग्लाय आग्लाय होयोब्ला रायजोआ संनाय ओंखाम ओं ख्रियावहाय बे जे रायजोआ आव फार्स्टावनो संनानै दोन्दोंमोन बेयावहाय आग्लायनायखौहाय दोनहैफिननांगौ आरो ना। जेनेबा बे आग्लायनायखौ बे बेसोर संनायाव दोनहैफिननांगौ नङाबा बे न'मा न'आवहाय जायखौ ओंखाम संग्रा होननानैबो बुङो। बेयावहाय दोनहैफिननांगौ आरो अब्लासो मा होनो हिनजाव हिनजाव गोदानखौहाय लोखि गोनां एबा माइनाव गोनां होननानैहाय बर'फोरा फोथायो।
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नं गौ जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि
अ बेयो होमबा मोनसे जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां। ओंख्रि नामा नोंथां
औ नंगौ बे थ' जोंनि बर'नि जारिमिनजोंनो गोबां गोदोनिफ्रायनो जागाय जागायबोबाय थानाय मोनसे सोमोन्दो गोनां एंगार हायै औ ओंख्रि
नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। आंनो दसे सम गावनि बेसेन गोसाखौ दोन्थ'नानैबाबो आंनो बे खोथाखौ बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय नोंथां।
औ आरो नोंथांआलाय दा दायो मा खालामगासिनो दङ'?
औ नोंथां आङो दा आङो लजिंआव थायो नालाय नोंथां आं सबाइ ओंख्रि जायैया गोबाव जाथारबायमोन बेनिखायनो आंबो सबायाइ ओंख्रि संनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों नोंथां।
नंगौ नामा नोंथां
नोंथांङा आंनि संनायखौ जानायनो‌ नामा नोंथां?
औ इयुनावहाय मोन जागोन होननानै आङो आसा थिदों जे माबोरैहाय नोंथाङाबो माबोरैहाय संगासिनो बेखौ?
अ हागोन हागोन नोंथां बे ओख्रियाबो जोंनि जारिमिनजों एसे सोमोन्दो गोनां होननानै आंबो सानो अ दा आङो बोरै संनो नागिरदों नोंथांनो सुंद'यै आङो मोजाङै फोरमायनो हाब्लाबो सुंद'यै फोरमायनोसै नोंथां- सिगांनो माबा जोङो सबाय ओंख्रि सङोबा सिगाङो सबाय सबाय गथाखौ जोङो फुख्रेमनानै लाग्रोनांगोन फुख्रेमखांनायनि उनाव जोङो जेला सबाय संनोसै बे खौ होमब्ला जोङो मोजाङै सुनानै लानांगोन नोंथां सबायखौ जोंबो सबायखौ गोबां बेदरजों जानो हायो जेरै नाथुरजों ना गोरानजों अमा बेदरजों दाउ न'नि दाउजों जानो हायो नों थां जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन अनलाखौ बायदि बायदि रोखोमनि जानो हायो बेबायदिनो सबायखौबो गोबां रोखोमनि ओंख्रिजों होफादेरनानै बेदरजों होफादेरनानै जानो हायो नोंथां। बेबायदिनो जेरै आङो दा आं संनाय दाउजों दाउ न'नि दाउजों संनायखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ फार्स्टावनो सबायाइखौ सु नानै लाग्रोनांगोन मोजाङै सबायाइखौ सुखांनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ नोंथाङा खुकाराव जि बार नङाबा जिबा बारसो गाबहोनानै गाबहोनांगोन नोंथां रुनानै।
औ औ औ
रुनानै गाबहोनानै लायो बेनि उनाव होमबा सबाया ओ मोननायाव गोरलै जायो बिनि उनाव सबायाइखौ रुखांनानै लाखांनायनि उनाव बा-बा ओम खाथियाव दोनथ'नानै नोंथाङा लाग्रोनांगोन बेदरखौ संनानै। न'नि दाउ लकेलखौ नों थाङा मोजाङैनो संनानै फोमोननानै लाग्रोनांगोन नोंथां फोमोननानै लाखांनानै मोजाङैनो बेदरखौ बोरै सङो बेबायदिनो संनानै फोमोननानै लाखानांगोन बेनि उनाव सारायाव होनांगोन नोंथाङा थाव नोंथाङा बेफोरखौ मिथिखायो थाव सेरनांगोन थाव से रनायाव नोंथाङा सामब्रु फानलाव मा मा होयो नोंथाङा बेखौ मिथिखान मिथिखायो खोमा आं बेखौ बुंलायला बेनि उनाव नोंथाङा हरनांगोन जों सबाय रुनानै लानायखौ सबाय रुनानै लानायखौ नोंथाङा ओ थाव गुदुङाव हरनांगोन थाव गुदुङाव हरनानै एसे माबा होनांगोन नोंथाङा रानहो मा मा होनो एसे खामहोनानै एरबाय थानांगोन एरबाय थायै एरबाय थायै एसे सम जाब्ला जेब्ला रानहां रानहां जायो अब्ला नोंथाङा दै एसे हरनांगोन नोंथां। दै हरनानै गोदौ होनांगोन। जेला दैया गोदौबाय थायो अ ब्ला जोंहा मोनसे बर'निनो जाग्रा दंबावो खारदै बे खारदैखौ लुनानै हरनांगोन नोंथां। बे खारदैखौ लुनानै हरखांनायनि उनाव ओ जोंहा दाउ बेदर संनानै लानाय दंखायोमोन ना दाउ बेदरखौ हरदो दाउ बेदर खौ हरखांनायनि उनाव नोंथाङा दसे गोदौहोनानै ओम जेरै मस्ला गुरा देनानै लानाय, गरम मस्ला देनानै लानाय दालचिनि देनानै लानाय बेफोरखौ नोंथाङा हरदो गोदौफुबाय थानाय समावनो। आरो संख्रिखौबो हरदो। बेनि उनाव गेजेर गेजेर आनजाद नायबाय थादो संख्रिनि बिबाङा थोजासे नंगौ ना नङा नोंथां आरो संख्रिफोर खम जादोंब्ला हरदो बेबायदिनो नोंथाङा गेजेर गेजेर एसे एसे जानानै आनजाद नायबाय थानांगोन नोंथां। ओमफ्राय बेबायदिनो एसे गोबाव सम दोननानै खोबनानै दोनदो बेनि उनाव नोंथाङा जेला नोंथांनो बेसिबां बिबांनि नांगौ होमबाथाय बे समाव खांदो खांनायनि सिगां नोंथाङा मगार दुन्दिया होननायखौ मिथिखायो दां एबा गंगार दुन्दियाबो होनो।
मोनथियो मोनथियो नों
औ बे नों थाङा बेखौ हरोबा ओंख्रिया बांसिन गोथावसिन जायो। जानायाव जोबोद मिलौदो जायो। आरो सोरगिदिं मोनाम जोबो नोंथां मोदोमजोबो। एकदम बे ओंख्रिखौ जायोबा जाखुमानो हाया जायो गामि न' खाथिनि मानसिफ्रा मिथिजोबो।
अ नंगौ नोंथां खोथायाथ' सै
औ। नोंथाङाबो माब्लाबाफोर ओंख्रि जायोबा सबाइनि ओंख्रै। आंनाव सोंहरनो हागोन बावदोंब्ला आरो दा आं खिन्थानाय बायदियै नोंथाङा बे ओंख्रिखौ संनानै जानो हागोन नोंथां।
जागोन नोंथां नों थांनि होननाय बायदिनो आंबो सानसे बिदिनो संनानै जानायसै।
औ औ नोंथां नोंथाङा जानो हागोन।
औ औ अनला ओंख्रिखौ नोंथाङाबो संनानै जाबानो जाबाय।
औ औ नोंथां नोंगौ नोंगौ नोंथां। आंनि सबसे मोजां मोनसिननाय ओंख्रिनि मादाव अनलायानो मानो होमबा बियो जोंनि गोदोनि आबै आबौनि नि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां नालाय।
औ।
आरो नोंथां नोंथाङा सबायाइखौ माबाजोंबो जानो हायो ना गोरानजोंबो जानो हागोन नोंथाङा।